हेलौ औ औ खोनादो नोंथां।
औ नोंथाङा दा फ्रियैनो दंना।
औ औ आं दासान्दि ओ फ्रियानो दे।
औ अब्ला दा जोङो मोनसे टपिक मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों आरो। हागोन ना नोंथां होमबा औ दा आयदाखौ लानोसै जोङो। जिब जुनार जिब जुनार जुनारनि सायाव सावरायगोन नोंथां नों गिबियावनो ओ जिब जुनारनि सोमोन्दै एसे फोरमायग्रोदो।
अ अ अ। जिब जुनार होनबाथ' जोङो ओ मिथिखायो जेराव जोङो ओ मानसिफोरा जिब जुनारफोरखौ जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय गोदो गोदाय माबायदि ओ जों हमना लाफायो होनना बुङोब्ला जोङो ओ जिहेथु जोंबो ओ बायदिसिना जोङो दाउसि दाउलाफोरखौ बा जिब जुनारफोरखौ जोङो उन्दै समाव जों बांसिन फि-फिनाय जायोमोन जेराव जोङो सैमाफोरनि खोथा बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जों सैमा फिनोबा जोङो सैमा गोदोरखौ लानानै दाइरेक्ट फिसिनाय जायामोन आरोना जोङो गिबियावनो सैमाखौ जोङो सैमानि फिसा खौसो जों लानानै फैनाय जायोमोन जेराव सैमा बिमायाबो ओ जो गोबां खस्थ होयो। जिहेथु गावनि फिसाखौ सोरबा लाना थांसिगोन बा सोरबा मायबा खालामसिगोन बिदिनो जोङो सैमा सैमा बिम-बिमाया जुदि अबावबा थाङोबा आदार नागिरनो बा बबावबा थाङोब्ला साइदआव जायोब्ला जोङो सैमा फिसाखौ लाना फैयोमोन आरो बिदिनो जों सैमा फिसाखौ जोङो न'आव फिसि फैनाय जायो। मोन आरो बायदिसिना ओंखाम आरि होनानै बे सैमाफ्रा जिहेतु खाम बायदिसिना बेदर बायदिसिना बेफोरखौनो जायो जिहेथु जोङो बांसिनानो ओंखाम होनानै फिनायखौ जों नुनो मोनो। दा जोङो बेफोरबायदिनो गोबां खेबजुुनांफोरखौबो जों गोदो गोदायनि समाव जों मोसौआरिफोरखौ जोङो बेफोरबाय बिदिनो जोङो फिसियो फिदोंमोन जिहेथु ओ जिब जुनारा ओ न'आव थाया जिहेथु हाग्रायाव थानानैसो जोङो ओ हाग्रानिखौस हमनानै लानाफैनांगोन अब्लासो जोङो जिब जुनारखौ ओ न'आव फिनो हागोन। जेराव जों बायदिसिना अमा जिब जुनार फिनाय होनना खोथा बुङोब्लाथ' जोङो अमाफोरखौ जों फैखायो। खुगायाव लोगोसेनो जोङो दाउ फारौ हांसो बेफोर दाउसिन दाउलायाव जोङो मोसौ नुनो मोनो जोङो बोरमा, सैमा, मावजि बायदिसिना ओ जोङो न'खराव जिब जुनार फिसिनायखौ नुनो मोनो जेराव जोङो ओ बोरमाफोरखौ मानो फियो होनना बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायनि समाव जिहेथु जोङो मानसि सिनो जोंनि देहायाव प्रटिननि गोनांथि जायो। बेनि थाखायनो जों माब्लाबा समाव जुदि जोङो जा जों जुदि आलासिफोर फायोब्ला बा ओ जोङो जुदि बिदिनो जोङो माब्लाबा जानो लुुगैयोब्ला बिदिनो जोङो बेफोर खौ जायोमोन। थारनानै जेराव जोङो ओ बेदर जाखायो जिहेथु मानसिफोरा बिदिनो जोङो अमाफोरखौबो जोङो बायदिसिना जोङो जों मिथिखायो जिहेथु जों मानसिया जोनोम जायोब्ला जोङो सानसेब्लाबो हाबा जानो गोनां जाखायो जेराव जोङो दोरोङारि खान्थि बायदियै जोङो जोंनि हाबायाव जोङो बांसि फिनानै जों अमाखौ होनाय नुखायो जेराव जोङो रायजो राजाफोरखौ अमाजोंनो ओ जाहोनायखौ नुनो मोनो लोगोसेनो जौ सेरेब बायदिसिना बेफोरबायदिनो जों जिब जुनार फिनायफोरखौ जोङो मोननो हायो। गोदो गोदायनि समाव बेफोरबायदिनो जोङो बांद्राय जिब जुनार फिसिनायखौ नुनो मोनामोन। जों नखराव मासे मानै बा माब्रै माबा बांसिनानो बेफोरबायदि फिसिनाखौ नुनो मोनोमोन गोदो गोदाय नखराव जानो थाखायसो फिसियोमोन लोगोसेनो जोङो ओ बायदिसिना जोङो सैमाफोरखौ जुदि जोङो फिसियोब्ला जों न' नेनो थाखाय फिसिनाय जायोमोन जेराव ओ हर गेजेर जुदि सियालफोर फैयोब्ला सियालफोरखौबो होसोना हरोमोन सैमाया लोगोसेनो गाज्रि मानसि फैयोब्ला हर गेजेरफोराव अब्ला सोंनाय होसोनाय बेफोरबायदि थाखाय जोङो सैमाखौ फिसिनाय जायोमोन लोगोसे जों मावजिफोरखौ जोङो नखराव फिसिनाय जायो जेराव जोङो जायनि नख नखराव मावजि थायो बेनि बेनि नखरखौ जोङो दोहोनि होननानै जों मिथिनाय जायो जेराव ओ बायदिसिना बेदर हारा बा नासु बायदिफोरखौ जानो थाखायसो मावजिखौ फिनाय जायो होनना मिथिनाय जायोमोन जोङो बेफोरबायदिनो जोङो जिब जुनार फिनायनि सोमोन्दै मिथिनो हायो जेराव जोङो गराइ आरिफोरखौ खौ जोंनि नाथाय जोंनि ओनसोलाव बांद्राय गरायफोरखौ फिसिनाय जायामोन नाथाय जोंनि ओ भारत हादराव जोङो बायदिसिना जिब जुनारखौ दिनै फिनाय नुनो मोनो दि दिनै जोङो नुनो मोनो दिनैनि समावथ' जोङो गोबां रोखोमनि बायदिसिना जिब जुनारखौ फिसिनाय नुयो जाय जिब जुनार खौ जोङो ओ खाथियाव थांनोबो जों गिनाय मोनो बा जोंखौ खाथियाव थाङोब्ला जोंखौ जिब जुनारा जोंखौ ओ गा ज्रियैनो गोहोम खोख्लैगोन जाय जिब जुनारफोरखौ दिनै जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा गोदोनि जिब जुनार फिनाय आरो दिनैनि जिब जुनार फिसिनायनि गेजेराव माबायदिहाय फारागा फैखो
आतसा हागोन नोंथां ओ गोदोनि समाव ओ जिब जुनारखौ माने ओ हान्था मेलानि हान्थामेलानि हेफाजाबनि थाखाय ओ फिनाय जायोमोन आरो। गोदोनि दिनाव गराय फिसियोमोन। मोस मोसौफोरखौबो गोबां बिबांनि फिसियोमोन आरो बेफोरनिफ्राय ओ हान्थाामेलानि हेफाजाब लानाय जायोमोन आरो। जेरै गराइ गारि मोसौ गारि बेबायदि गरायाइगारि मोसौ सौगारिजों माइर रोगा जानाय जायोमोन बेबायदिनो दंफां गानाय जायोमोन बेबायदिनो गोबां हान्था मेलानि राह गाहायाव जुनारफोर फिसिनानै गराय मोसौफोरखौ फिसिनानै मैसोफोरखौ फिसिनानै माने हाथामेलानिफ्राय ओ बिसोरो हेफाजाब लानाय जायोमोन आरो बेबायदि हाथामेला बानायनानै। आरो बेनि अनगायैबो नाथाय आथिखालाव माने बेफोरखौ फिनाय जाला मानोना दानि जुगाव गोदान गोदान टेक्न'लजि फैबाय नालाय गोदान गोदान आरोंदा फैबाय गारि मथर फैबाय बेनि थाखायनो गराइफोरखौ खौ मैसोफोरखौ फिसिबांला आरो जायनि थाखाय बेफोर हान्थामेलाखौ बाहायला नालाय मोसौ गारि गराइ गारि बेफोरखौ बाहायला बाहायनायखौ ओ खम खालामबाय आरो मानोना बेफोरबायदि गारि मथर फैनायनि थाखाय बेनिखायनो ओ गराय मैसो बेफोरखौ फिसिनायफ्रा खम जालांबाय आरो आथिखालनि दिनाव
औ औ
आरो बेजों लोगोसेनो ओ आं माखासे खोथा बुंबावनो सानदों जुनार जिब जुनारनि सायाव जिब जुनार होनबा बे जिब जुनारा गाइखेर जाग्रा आरो जाय गासै मामेल्सफ्रानो गाइखेर जाग्रा ओ जुनारफ्रानो ओ जिब बानो मानो जुनार आरो मानोना गासैबो जुनारफ्रा गाइखेर जायो आरो
औ औ
बेनि गेजेरावनो नोंथाङा ओ जिब जुनारनि सायाव जों सावरायदों आरो बे मोसौनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै हो।
मोसौ जों जिब जुनार फिसिनाय होनना बब्ला जों मिथिखायो जों मोसौ जेराव जोङो मोसौखौ बांसिनानो जों गोदो गोदायनि समाव माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो बाहायनाय जायोमोन बा गुबुन गुबुन आबाद मावनो थाखाय जोङो बाहायनाय जायोमोन जेराव जोङो बै समाव जिहेथु जोंहा हालेवनो बा जोङो हाफोरखौ जोङो ओ गुन्दै खालामनो थाखाय जोंहा जेबो राहा गैयामोन जेराव जोङो मोसौफोरखौनो ओ जोङो हाग्रानिफ्राय जोङो फिसिनो हमदोंमोन लाना फैनानै जेराव जोङो मोसौनिफ्राय गाइ गाइखेरफोरखौबो जोङो जानाय नुनो मोनो बेफोरजों पनिर बायदिसिना बानायनाय नुयोमोन लोगोसे जोङो ओ आबाद फोथारखौ जोङो हालेवनायफोरखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोङो मोसौ गारि बायदिसिना जोङो हान्था मेलानि थाखाय बाहायनाय नुनो मोन्दों बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव मोसौ बाहाय जायोमोन जेराव जोङो गोदो गोदायनि समाव लावखारफोरबो थानाय नु मोनोमोन लावखारफोरा ओ मोसौखौ ओ फोथारफोराव लांना लानाथांनानै फिनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जों मोसौखौ फिनाय नुनो मोनो लोगोसेनो जोङो दिनै जुदि बुंनो थाङोब्ला ओ जोङो माबायदिहाय जिब जुनार सोल ओ फिसिनाया दिनैनि गेजेराव सोलायबोखो होननानै जों बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदाय जाबायदि जोङो न'खराव एसे एनै आबाद मावनो बा जानो थाखाय बा हान्था मेलानि थाखाय बाहायनाय जायोमोन दिनैनि समाव नाथाय बेफोर गासैबो सोलायजोबबाय जेराव जों दिनै बायदिसिना जों सिरिया खानाफोरनि बाथ्रा जों बुंनो हायो दिनै जोङो दावबाय फैनायनि थाखाय जों दिनै जिब जुनारखौ गुबुननो जों दिनै देखायनो थाखाय जेराव जोङो जिब जुनारफोरखौ गोबां खम रोखोमनि नुनो मोनो आथिखालाव मानो होनना बुङोब्ला दिनै सुबुं अनजिमायाबो बांबोबाय जेराव जोङो हाग्रा बंग्राफोर खौ बांसिन बिसिनानो दानफायबाय बुफायबाय जेराव बिनि उनाव जोङो न' बां लुबाय अब्ला जिब जुनार अबाव थागोन बेफोरबायदिनो जुदि जोंनि जिब जुनारनि हारि हारि बा हारिथ' बुंजाबला जेनेबा जिब जुनारफोरा जुदि जोबलांजोबला अब्ला जो अबाव जिब जुनारफोरखौनायगोन फिनोबा बेफोर जिब जुनारनि अनजिमाया जोबलाङोब्ला ओ जिब-जुनारखौ जोङो उनाव नुफिननाय नङा जिहेथु गोदो- गोदायनि समाव जों खोनायोमोन बायदिसिना डाइनासर दोङोमोन होननानै ना नाथाय जोङो डाइनासर फोरफोरखौ दिनैनि समाव जों नुनो मोनला थैलांजोब्बाय। दा बिदिब्ला ओमबा जोंनि गेजेराव जुदि बेफोरबायदिनो जोंनियाव गोबां खम खम जोंनियाव बायदिसिना जिब जुनारा खम जालांनो हमदों जोबलांदों बैबा बैबा जिब जुनारफ्रा बेनि थाखाय जोङो दिनै बायदिसिना जों जोबथेसालियाव जोबनानै जों सिरियया खाना बायदियाव जोङो ओ जिब जुनारखौ जोङो जोब दोनो लोगोसे बेखौ गोबां गोजान गोजान ओ हादोरनिफ्राय हादोरमानिफ्राय नायनो फैयो जेराव जों बेखौ आदार होनानै ओ लकाबाव जोबनानै बायदि जों दिनै जिबौखौनो जों न'फोराव फिसिनाय नुयो जों गुबुन हादोरमाफोराव। जिबौ बायदिखौनो जुदि फिसिनो हायो अब्ला जिखौ नुयोब्ला जों गिनानै खारो जेराव जिहेतु जिबौआ गोबां बिज दङ जुदि सौवोब्ला मानसिया थैलांङो बेफोरखौनो फिसिनाय नुनो मोनो जेरै जों मोसा बायदिखौनो दिनै ओ न'खराव फिसिनायखौ जों नुनो मोनो जों मोसाफोरा जिहेथु बेदर जायो जेराव ओ बेखौ मानसिया ओरैबायदि ओ सानखांनो हानाय जाबाय गोहो जाबाय जेराव बेखौ मोसाफोरखौबो जों दिनै बेदर जाहोआलासिनो बायदिसिना गुबुन आदार जाहोनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बेफोराव बांसिन ओ देरहासार जानो हायो सोरदोबा सोरबा हायाखै दा जों जिब-जुनार फिसिनायनि सोमोन्दै बेफोरबायदि जों मिथिनो हायो दिनै बांसिनानो जिब-जुनार फिसिनानै जों फैसा थाखा रां आर जिनायखौ नुनो मोनदों जों दिनै बोरमा फिसिनाय बा बायदिसिना जोङो हाइब्रिद बोरमा लानानै फैनायखौ नुदों जों गेदेर-गेदेर खालामनाय नुनो मोनदों। जोंङो दिनैनि समाव जिहेतु बिगियाना जौगाबाय गोदोनि बायदि जोंङो गांसोफोरखौ जाहोनानै दिनै ओ माबा फिसिनाय जाया बोरमा फो अमाफोरखौ फिसिनाय जाया जों दिनै बायदिसिना जों रासायनिक जाग्राफोरखौ जोंङो बाहायनानै जों बायदिसिना जोङो बिजि बा जोङो मुलिफोर होननानै जोङो जिब जुनारफोरखौ जों दिनैनि समाव बेमार आजार जायोब्लाबो जों फाहामनो हायो बायदिसिना जोङो बिजि होनानै लोगोसेनो जों थाब देरनाय बा बायदिसिना जों दिनै बांसिनानो बेफोरबायदिखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो लोगोसेनो जों गोबां रां आरजि नायखौ नुनो मोनो जेराव जोङो बोरमायानो जा अमायानो जा दिनै बाजाराव थाङोब्ला जोङो जुदि जोङो बार'था बा जोङो से बाजि बा जों जिनै बाजियाव जुदि थाङोब्ला जोङो बोरमा बा अमाफोरखौ जोङो बिनि जेबोखौनो नुवा मोन बिनि थैबो नुबोनाय नङामोन ओरैबायसा माने ओरैबायदि दिनैनि समाव माने बेदरफोरखौबो गोदानानै ओरैबायदि रां खामायगासिनो मानसिफोरा दा जोङो नुनो मोनो आथिखालाव बांसिनानो जों जिब-जुनारखौ ओ रांखान्थियारि बिथिंजों नोजोर होनानै फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। दा नोंथांजों ओ गोबां सावरायबाय जिब-जुनारनि सोमोन्दैे जि हेतु जोंहा समबो गैला बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां दिनैनि सावरायनायाव नोंथाङा गोबां खोथा फोर मोननानै होबाय। बेनिखायनो नों दिनैनि बे सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै गोजोन्थों नोंथांनिसिम
औ औ दे नोंथां औ